औ नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनायनों थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
आं दासान्दि ओरैनो दङ नोंथां
औ औ औ नों दां आङो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
औ औ नोंथाङा आंनो आबादनि बागै बा आबादारिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन हागोन नामा नोंथां औ औ औ
आबाद होनोब्ला होनोब्ला जोङो जायखिजाया रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद माइनि आबाद बेफोरखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिबाय दङ गायनाय फुनायनि दिन नङा
औ औ नंगौ
औ जोङो दा दुब्लिफोराव ओ जेराव दुब्लि नुयो बेयाव नायहबानो नुयो मानसिफोरनि गायनाय फुनाय आलि दाननाय हालेवनाय बेफोरबायदि गासैखौबो जों नुनो मानो
नंगौ नोंथां
औ ओ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो एबा माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोना लानाय जायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो माइलि दोननाय जायो। औ बे माइलिखौ जोङो हाखराव साननै एबा सानथामसो सोमना दोननाय जायो। आरो बेखौ बोखांनानै जोङो ओ हायाव फेरनानै दोननाय जायो। साननै सानथाम बो बेनि उन नाव जोङो बेखौ दुब्लियावहाय खोथिया फोनो लांनाय जायो।
नंगौ नंगौ
बे माइआनो ओ गाजा बेरनानै जोंनो खोथिया होयो बेजोंनो जोङो माइ गायफिननो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ माइनिफ्राय खोथिया दिहुनो बेफोरबायदिनो। जोङो माइखौ दिहुननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोथां
औ बे माइआ ओंखारब्ला जोङो बेखौ दुब्लिनिफ्राय हानानै लाबोनाय जायो न'आव।
औ
औ
आथिखालावथ' जोङो ओ- बेफोर आबादखौ मावनायाव गोबां गियाननि ओ- बायदिसिना ट्रेक्टर ओ-माइ गायनो थाखायबो आथिखालाव मेसिन ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय। आरो माइ हानो थाखायबो आरो माइ नानो थाखायबो आगोलथ' जोंना बे बेफोरबायदि जेबो रोखोमनि मेसिन एबाओ- बिगियानजों दिहुनजानाय जेबोआनो गैयामोन जोङो ओ-गावनि आखाइजोंनो योमोन। गावनि आखाइजोंनो फुयो मोन। मोसौजों हालएवो मोन खदालजों आलि खोयो बेफोरबायदि। औ आरो जोङो बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानैबो जोङो आबाद मावनो हायो। औ नोंथां नोंथाङा बे एसे आबादनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां? औ औ औ औ औ औ औ औ औ
आबाद मावनायजोंनो जानानै बा आबाद मावनानै सोलिगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां औ ओ- दानि आरो गोदोनि आबाद मावनायाव एसे फाराग थायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओम मोननि आबै आबौ आजै आजौ मोना ओ- उम मो सौजोंनो हालेवोमोन गावसोरनो गाव खोथियाव गाय फोनानै फुनानै गावसोर नो गाव ओ ज' ज' बय बो गायलायोमोन। नंङा होनबा नोंथां? औ नाथाय दानि जुगाव ओ जोङो औ आ रो रासायनारि हासारबो बिदि जोङो बाहायनाय नु नुनो मोनामोन गोदो। औ नाथाय दानि जुगाव उम जोंनि ओ गासैबो सुबुं फोरानो जों मोसौ जों बा ओ मोसौ जोंबा मानसि दा जों हालि एवनायखौ नुनो बारा थांलिया। नंगौना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ औ दानि जुगाव गासैबो सुबुं फ्रानो सम आरो बोथोरखौ नायनानै हाय ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो थिग टेक्टरजों हालेवनाय जायो। बा बेनि बादैबो आरोबाव हाय उम। माइ हानाय बा माइ गायनायावबो जोङो बिगियाननि बागै बेफोरबायदि। ट्रेक्टर बा बेफोरबायदि मेसिननि जोङो ओ हेफाजाब हिसाब लानाय जायो नोंथां।
औ।
औ। आरो बेफोरबायदि ओ गोबां जोङो एम्फौनि थाखाय बा बेफोरबायदि हायावबो जोङो गोबां रोखोम नि हासार बेफोरबायदि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। द औ बेफोरबायदि देहा बाहनायनि थाखायनो दानि मुगायाव जोङो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनला बे फोरबायदिखौ जों बारा नुनो मोनलिया। हायाव हासाराबो दानि मुगायाव खमिलांबाय एसे बेनि जाहोनावनो जोङो हासा रखौ बाहायनाय जायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां
लोगोसेनो जोंनि ओ बर' आइजोफोरखौथ' गास नुखायोआनो दैज्लां बोथोराव गासैबो सुबुङानो दुब्लि फोथारावनो मुखुब जानानै
औ औ औ औ औ औ। औ औ औ। औ औ औ। औ। औ औ। औ औ औ औ। औ। औ। औ औ। औ औ।